हेल' नोंथां
हेलौ
हेल' नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखो खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा‌ ओ मा खालामबाय दंङ दा?
ओरैनो दंथयो
ओ ओ नोंथां ओ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों ओ जा बे जोंनि दाउ अमा फिनाय आयदा बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना? औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव ओ दाउखौ ओ माबोरै फिनाय जायो आरो बेसोरनो मा मा आदार होनाय जायो नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ जेनेबा गिबियावनो जोंहा दाउजों अनलाजों बेनि उनाव ओ जोङो गावनि फिसाखौ ओ बहननो थाखाय गज'बनानै लायो ओ माहासे माहासेयानो लाफ्रामो बेनि उनाव जेब्ला बे बिदैनिफ्राय फिथाइया ओंखारो फिथाइया ओंखारनायनि उनाव ओ न न'खरनि गाहै बे फिसाखौ बोखायनो हायाव बोख्लायनानै एबा गरालाव दोनो गरालाव दोननायनि उनाव बे फिसानो जोङो माइरंनि जा माइरं दङ जे माइरंखौ देखायनानै फिसा फिसा एंखुर खालामो एखुर खालामनायनि ओ उनाव बे एंखुरखौ दाउ फिसानो जोङो होनाय जायो गिबियावनो माइरं गोदोरखौ दाउ फिसाया जानो हाया नालाय गोरलै जाबाय बेनिखायनो बिदि एंखु गुरख'नानै होनाय जायो बेनि उनाव ओ बे दाउ फिसाया एसे गेयोब्ला बेनो माइरंखौ होयो लोगोसेनो ओंखामबो जानो होनाय जायो बेनि गेजेरजोंनो दाउ फिसानि समाव जेब्ला बिमाजों दाउ फिसाखौ एंगारना होनाय जायो अब्ला ओ दाउ फिसायो दाउ फिसानि आर आदार नागिरनो थाखाय दिनैया जेब्ला ओ हाग्रा बंग्रा एज्रावनानै फिसाखौ जानो थाखाय आदार नागिरो बे समाव मालाबा दाउ बिमाया गोबोरखियाव आथिंजों एरज्रावनायाव फिसानि मेगनाव हाबो अब्ला मेगनाव फिसानि मेगनाव हाबोनाय फिसानियाव आजनाय जानाय होनो बेखौ मेगना मिथियो अब्ला आजनाय जाब्ला फिसाया थैनायनि जे माबा थायो आरो ओ बेनिफ्राय बासायनो माब्रै बासायनो होनोब्ला जोङो ओ बेखौ उम फाहामसालिनि फ्राय मुलि लाबोनानै जोङो मेगनाव होनांगौ बा गामियारि राहा दङ नामा आंबो एसेबां मिथिया नाथाय दङबा बिदिनो फाहामसालिनिफ्राय बिदि मुलि लाबोनानै फाहामो आरो ओ दाउनिफ्राय जोङो दाउखौबो जोङो मोजाङै जोथोन लानानानै न'खरावनो फिसिनो हायोब्ला बिनिफ्राय जोबोद ओ रां मोनो आरो जोङो ओ मालाबा मालाबा जोङो गोब्राबै न'खरफोराव लोमजानाय एबा माबाफोर गोनां सिथार जाबोला रां बेफोरजोंनो जोङो रां मोननो हायो एबा ओ बिनिफ्राय जोङो जोबोद रां खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां लोगोसेनो जोंना न'खरावबो दाउ अमा बोरमाबो थायो बिदियैनो बोरमाखौबो माबोरै फिसियो होनोब्ला बिदिनो गिबियावनो जोंना जुदि माबा माससेबो बिमा थायाब्ला जोङो गिबियावनो बाजारनिफ्राय बायग्रोना लाना फैयो बायग्रोना लाना फैनायनि उनाव ओ थाखाबाथ' थाखाबायानो बिमायानो ओ बिमाया थाखाबाथ' ओ फिसा फिसा थानायनि उनाव आरो बिमा बिमानि उनाव फिसा बिदिनो बारायलांनो हायो न'खराव मोजाङै फिसिनानै ओ बोरमाया माथाम एबा माब्रै फिसा होयो बिनिख्रुइ बांसिन होनायखौ आं नुनो मोनाखै आरो ओ बिदिनो बोरमाया मा मा जायो होनोब्ला मोसौ आ जेरै खांसो जायो बिदियनो बोरमायाबो खांसो जायो लोगोसेनो गाम्बारि बिलाइ, ओ फाख्रि बिलाइ, गाम्बारि फिथाइ, बिदिनो लाथा बेफोरखौ जायो आरो आरो बिसोरनो सानजुफु समाव दै मोखौनो जेरै दै दौनाय जायो बिसोरनोबो देरनो थाखाय सापरजों ओ संख्रिजों गलायनानै होनाय जायो आरो ओ बोरमायाबो जोबोद जाद दङ। जेरै होनोब्ला मा मा होनोब्ला ओ लकेल बोरमा होनना बुङो आरो राम बोरमाबो होनना बुङो बिदिनो राम बोरमाना मारै सिनायथि होनोब्ला राम बोरमाना खोमाया गोलाव जायो आरो राम बोरमाया गोजौ जायो लकेल आरो बिदिनो सिनायखायो बिदिनो जोंनि जाबो बिदि बोरमाफोरखौबो फालिनाय जायो अमाखौबो बिदिनो बाजारनिफ्राय गिबियावनो बायना लाबोनायनि उनाव बेखौ गुन्दै अफ्रि बिदि जाहोनानै सापर बिदि जाहोनानै बेखौबो ओ फिसिनाय जायो अमाखौ फिसियोब्ला जोङो मोजाङै साफायै लाखिनांगौ मानोना अमानिफ्राय मालाबा ओ जा थाम्फै जागियो बिसोरनि अमानि जुनिफ्राय बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनि थाखाय फायनो अमा फिसिनाय गरालखौबो सानफ्रामबो मोजाङै लाखिबाय थानांगौ ओ बिनि गेजेरजोंनो अमा माबाफोर जुदि माबाफोर गोब्राबैनायबा जायोब्लाबो जों फाहामसालिनिफ्राय मुलि मुलि लाना फैनानै बिसोरनो होनो नांगौ आरो ओ बिदिनो अमा अमा बोरमा दाउ बिदिनो जोंनि जा फिसिनाय जायो ओ नोंथांमोननि जा दाउखौ मोसौखौ एबा बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुङानो ओ दाउ अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौ सोलिगासिनो थानायखौबो जोङो नुनो मोनदों। ओ दाउखौ जोङो फिसिनोब्ला गिबियावनो ओ न'खरावनो खायफाया थाखायो आरो बेनिफ्रायनो फिसा जानानै दाउहा बारायो दाउया बारायोब्ला जोङो बेनिफ्रायनो ओ फालांगिबो खालामनो हायो। आरो जायफ्रा गैया बेसोरो ओ हा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनानैबो दाउखौ फिसियो आरो दाउखौ जोङो मोनसेल' ओ जाथोनि मोननो थाङा गोबां रोखोमनि मोनो दाउखौ जोङो ओ जा बे न'खराव फिसिनाय बेखौ जोङो ओ दिसि दाउ बुङो आरो बयलार दाउ आरो कयलारबो दोङो। ओ आरो फारौबो जोंनि ओनसोलाव फिसियो आरो नोंथां। आरो जोङो दाउखौ फिसिनोब्ला बेवहाय जोङो ओ बिसोरनो जोङो आदार जाहोनाय जायो माइरं बा हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनाय ओ दाना आरो बिसोरनि थाखाय बिसोरखौ जोङो देरनो थाखाय थाखाय आरो बिसोरनो भिटामिन गोनां मुलिबो जाहोयो आरो बिसोरो बायदिसिना जायगायाव थाङो नालाय बिमाजों फिसाफोरा बेनिखायनो बिसोरो ओ मेगनाव आइ होननाय मोनसे बेरामबो जायो बेनिफ्राय जोङो बासायनो थाखाय बिसोरखौ ओ डाक्टरनिफ्राय मोननाय मुलिखौबो जोङो बिसोरनो होनाय जायो आरो नोंथां आरो ओ दाउनिफ्राय जोङो गावारि ओ गावनि राङारि आंखाल खौबो सुफनो हायो जेरै दाउनि बिदैखौ जोङो फाननानै रां मोननो हायो आरो दाउखौबो फाननानै जोङो रां मोननो हायो आरो आरो दाउखौ जोङो ओ लोमजानाय समावबो आरो ओ जारि बिलाइ बायदि ओ आद्रिाद्रि लेथा बिलाइ बायदिजों जोङो संनानै जायोब्ला देहाखौ थाजिम मोनो आरो। आरो फारौ दाउ खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फारौ दाउनि ओ जाग बे खि बेखौ जोङो गलै महरैबो बाहायो ओ जे अब्ला जोंहा ओ मोदोमाव गुग्ला होननाय मोनसे ओ गाराय बेरो आरो अब्ला ओ बे गुग लाया मेगन ओंखारा होननानै बुङो आरो। अब्ला जोङो बे फारौनि खिखौ जोङो ओ बे गुगलायाव फोननाय जायो अब्ला ओ मेगन ओंखारो होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा आरो बेनि उनाव जोङो फारौनिफ्राय बेदरबो मोनजायो आरो बेखौ जोङो फाननानै ओ गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनोबो हायो आरो आरो मोसौखौ माबायदि फिसियो होनोब्ला जोङो मोसौखौ जोंनि ओनोल ओनसोलाव ओ मोननै रोखोमनि मोसौ फिसिनाय नुनो मोनदों मोनसेया जाहैबाय जार्सि मोसौ आरो बे नखराव फिसिनाय लकेल मोसौ बुङो आरो बेखौ फिसियो जोङो मोसौनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो जोङो मोसौ ओ आलुवा मोसौखौ जोङो फानोब्ला गाव ओ गावनि ओ रांनि हेफाजाबबो मोनो आरो लोगोसे हाल एवनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो दुब्लि फोथाराव आरो मोसौ। मोसौनि ओ गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो मुलाम्फा मोनो आरो मोसौखौ फिसिनोब्ला जोङो बिसोरनो गुन्दैबो ज गुन्दैखौ दैयाव गलायनानै बिसोरनो लोंहोनाय जायो आरो आरो बिसोरनो आदार जेरै गांसो ओ गुन्दै बायदिसिना जिरादखौ जाहोयो आरो आरो बोरमा अमाखौ माबोरै सफिसि होनोब्ला बोरमाखौनो बोरमाखौबो ओ जोङो गोबां रोखोमनि मोनो बे जाबाय राम बोरमा आरो नआव फिसिनाय बोरमा जोंनि लकेल बोरमा बुङो आरो ओ बेखौ बिसोरखौबो बेबादि मोसौखौ जेरै फिसियो बेबादिनो जोङो ओ ओ गुन्दै बायदिसिना माइरं आरो माइरं आरि गांसो बायदिसिना जोङो बिलाइ दानना लाबोनानै जाहोनानै बिसोरखौ जोङो फिसियो आरो बेनिफ्रायबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ओ बेफोरखौ खौ जोङो बेदर महरैबो बाहायो आरो अमाखौ बुङोब्ला जोङो अमाखौ जोंनि ओनसोलाव ओ दोरोङारि बेदर महरै बाहायो ओ गोबाङानो बेखौ जानानैबो मोजां मोनो आरो आरो बेयो जोंनि ओ राङारि आंखालखौबो सुफुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां ।
औ।
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा ।
आथ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
बिा